खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ मा खालामगासिनो नोंथां?
ओ दङ नोंथां बुंलाय नोंथां
औ आं माने नोंथांनाव मोननैसो बाथ्रा सोंनो होननासो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा फ्रि दङ नामा?
औ फ्रियैनो दं नोंथां औ
औ बर'नि जि आइ टेक मोननायनि सोमोन्दैसो एसे रायलायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ जि आइ टेक मोननाय औ दे बुंलाय नोंथां।
औ बर'नि जि आइ टेक मोननाय ओंख्रिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ दा जोङो आं मोनथिनाय बायदि मोनथिनायखौल' बुंनोसै नों थां जोंना जि आइ टेक मोननाय बर'नि ओंख्रै होनना बुङोबा अनला खारै
औ
ओ बेनिफ्राय सबाइदो सामु
औ
बिदिनो नाफाम ओमफ्राय आरोबाव मा दंबावोमोनथाय आं अ नारजि। नारजि अमा
मा होनदों नोंथां?
नारजि अमायाबो
औ औ औ औ
ओ बिदिनो मा मामोनथाय आं गोसोआव गैला नोंथां नोंथाङा मिथिगौ नामा?
आं इदि बारा गोसोआव गैया नोंथां ओमफ्राय नोंथां खारदैखौबो खारदैखौबो मोनदोंमोन नामा?
औ खारदैखौबो औ
खारदैखौबो जि आइ थेक मोनदोंमोन न'
ओ जानांगोन नोंथां आंबो मोजां गोसोआव गैजोबला माने बावजोब्बाय माने
औ औ औ ओरैनो नोंथां नोंथाङाथ' इसे एला ओंख्रै संनो रोंगोन नङा होमबा
औ रोंगौ नोंथां रोंनायालाय न'आव ओरैनो संला बायो।
औ आं बेखौनो मिथिनो लुबैदों लुगैदों जे नोंथांनाव नार जि अमाखौ माबोरै संनाय जायो होननानै बा माबोरै संनाय जायो बेखौ नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आरोना आङो।
ओ
नोंथां नारजै अमाखौ मोननै रोखोमै संनो हायो नोंथां।
औ औ
मोनसेया ओ मोनसेखौ गिबियाव नोङो सेथिखौ बुंनोसै आं गिबियाव नों नोंथाङा जिथु नारजिखौ ना नारजिखौ मोजां बासिनानै बेखौ दैयाव मोजाङै सोमनानै दोनांगोन आरोना नोंथां
औ औ
दायो बिदिनो गुबुन मोनसे माबा लादों नों जों बेयाव नोङो अमाखौ मोजाङै एवफ्रांना लादो आरो ना नोंथां
औ
ओमफ्रायो बिदिनो नारजि जे सोमना दोननायखौ
औ
गुबुन मोनसे आइजेंआव मोजाङै माबा रेबनो रुनांगोन आरो ना रुनानै बिदिनो खारै सारै होनानै एसे रेब होनांगोन आरोना
औ
दा बे नारजिया एसे दोलो दोलो जागोन
औ
मोननाय मोनगोन
औ
अब्लाना अमा एवस्रामनाय अमाखौ
औ
होनांगोन नोंथां बिदिनो होदा होनानै
औ
बिदिनो नों अमा एवफ्रामनायनि सिगां नै बेयाव जि मस्ला होननो गोनां बेखौ अमा एवफ्रामनायावनो होखानांगोन
होजोबखायो आरो ना बा होनांगौ आरो ना अमा एवनायावनो बेनिफ्राय नोंथां आं नोंथांनाव मोनसे सोंनो नागिरदों गेजेरावनो मा होनो अमाखौ माबायदि बेदरखौ अमानि माबायदि बेदरखौ नारजियाव होनाय जायो मोदोमखौ बिखाखौ ना मेजेम थानाय बा मोदोम थानाय बिदि ना फिबुखौ माबे मोनसे बेदरखौ बेदरा बांसिन मोजांसिन जायो नोंथां नारजि अमायाव
नारजि अमायावथ' नोंथां नोंसोरनि नोंनि गोसो बायदिसै आरो ना फ्राय बांसिनानो जितु जों अमानि बिबु
औ
बिबुआ बांसिन साबसिन जायो होनना होनो आरोना मानसिफोरा बिदिनो औमा अमा बिबुल' नङा माने
औ
एसे मेजेमबो थाफानांगौ आरो ना मेजेम अमा मेजेम जेखौ मोदोम बिदिनो मिक्स थानोबाथाय बांसिन गोथावसिन जायो आरोा नोंथां
औ औ नोंथां
ओ बिदिनो आरो मोनसेया मोनसे आदबबो सम माबा संनो हाबावो जिथु जोंना नारजिया एसे माबा जायोना गोरान जायोना खिन्थु आखाइ सेफ्रुबानो
औ औ
गुब्रु लाङो बिदिनो ओ बिखो जेब्ला जोङो अमा बेदरखौ एवफ्रामनानै
औ नोंथां
मोजाङै एवफ्रामनानै मस्ला मस्लि बिदिनो होनानै
औ
दै होबाय दै होबानना होनानै जोङो नारजि आखायदो सिफ्रुना होना सेफ्लेेजोबना होनांगो आरो नोंथां। ओमफाय बिदिनो सेफ्रुजोबखांनायनि उनाव खारै होनानै मोजाङै गोदौहोनानै
औ।
गोदौहोबानो मोजां मोनबाय आरोना नोंथां।
औ।
बेनो खायसे खायसे बेलेग बेलेग सङो नोंथां नाथाय आं
औ।
बिदि सङो आरोना इदि मोनसे इदि मोनसे आरोना‌। माने ओ एसे गेब्लेनाय जानो लुगैदोंबा बिदि सेफ्रुना होबाय। आरो एसे माने एसे गोलाव गोलाव जानो लुगैदोबा बिदि सोमना दोनबाय बिबायदि आरोना नोंथां।
सोमना दोननानै रुनांगौ आरोना नोंथां‌।
औ सोमना दोननानै रुनांगौ।
औ औ।
मोजाङै रुनांगौ बिनि उनाव ओ मोनबाथाय
औ।
अमाखो होदो।
औ।
खारैखोबो खारैखो होजायो सिगांनो।
औ।
जाहाथे ओ नारजिया मोजां मोनो। खारजि खारै होबाथ' ना ओ नारजिया मोजाङै मोनोना। खारिया माने मोनहोयो आरो थामनो।
औ औ। बेनिफ्राय
बेनिफाय जोंना ओ ओंख्रिया इदिनो जाहैबाय आरो। उनाव नों संख्रि होरि होनानै साखिनानै नों मोनबाय आरोना ओंख्रिया इयो।
औ आस्सा बिदियै स बिदियैनो सङो आरो ना नोंथां नारजि अमाखौ?
औ औ इमानबो गोसा नङा नरमेलसो। सार ना जोंनि ओ ट्राइबेलनि ओंख्रिफोरा इमानबो गोसो नङा थाबनो जायो आरोना आरो जोंनि ट्राइबेलनि ओंख्रियाथ' आरो बांद्राय मस्ला मस्लि नङा ना नोंथां। एसे एसे मस्लाबानो माने जोंनि ट्राइबेलनि ओंख्रिया जोबोर गोथाव जायो आरोना नोंथां।
बेनिफ्राय नोंथां नार नारजि अ नारजि अमाखौथ' बोरै सङो बेखौ मिन्थिबाय।
औ औ।
इनिफ्राय आं मोनसे सोंनो नागिरबावदों नोंथांनाव सबायजों साम' नङा हो सबायजों साम' नङा होमब्ला बे सबायजों साम'खौ माबोरैहाय सङो नों नोंथाङा एसे खिन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ दे एसे खिन्थादो नोंथां।
जोंथ' ओ सबायदो साम' संनो थाखाय साम' नाङो नोंथां साम'खौ माबोरै सायो होनबाथाय जों ओ साम'नि जि जोंनि माबा दङोना ओ मा होनो दाखोन होनना बुङो जोंनाव। खुगानि सायावदि थायो दाखोन औ औ बेखौ गिबियाव माबा ओ पिनफोरदों जितु सेखाफोरदों बे ए बोखाजोबना लानांगोन आरो। बिनि उनाव
गोन ना रुनानै बोखांगोन नोंथां?
गोथाङैनो नोंथां गोथाङैनो।
ओ औ औ औ।
ओ बिनि उनाव बेनि खिबुखौ सेखाजों दानस' जोबनांगौ आरो ना नोंथां।
औ औ।
दानस'नानै बिदिनो मोजाङै सुनानै
औ।
मोजाङै सु एकदम माबादो खायसे खायसेथ' ओ लेमन जितु ओ कारजि नारें कारजि बेजों होनानै सुयो। आरो संख्रिबो होना सुयो जाहाथे मैलाया खारो आरोना।
औ।
ओमफ्राय बेनि उनाव थाब मोजाङै एवफ्रामदो। एवफ्रामनानै ओ मोनसे आयजेंआव बोखांना लादो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
ओ बिदिनो नों एवफ्रामनायाव एसे जिरा आरि माबा आरिखौ होजागोन जाहाथे एसे फ्लेबार थायो आरोना।
औ।
ओ जिरा बिदिनो सामब्राम गुफुर हायजेंफोर देनानै
औ।
फानलुफोर देनानै होजागोन आरो एवफ्रामनायावनो। ओ बिदिनो जोङो आरो सबायइ सबाइखौ जोङो सोमना दोननांगोन आरो सिगि गिबियाव। सोमना दोननानै जोङो ओ सुनानै सुनानै जोङो रुनांगोन आरोना सबाइखौ माने मोनजासे रुनांगोन। रुनानै इयाव एसे मोनबाथाय माबाया सबाया एसे मोनबाथाय माने रुइबाथाय बेयाव खारै होनानै
औ।
गोदौ होनांगौ आरोना। ओमफ्राय जेब्ला ओ माबाया सबाया सबाया एसे मोनहां मोनहां जायो
औ।
अब्ला साम' एवफ्रामनायखौ होनांगो आरोना। होनानै बिदिनो गोदौनो होबानो संख्रि आरि मा माबा आरि होनानै
औ।
बिदिनो मो जायो आरोना ओंख्रिया।
औ।
ओ खायसे खायसेयाथ' खायसे खायसेया माबोरै सङो मिथिया नोंथां। ओ आं इदि सङो आरोना।
औ जानांगौ नोंथां बिदिनो सङो, आंबो एसे नोंथां खोथानाय बायदिनो एसे सङो होननानै मिथियो आरोना नोंथां।
नोंथाङा मा माखो मोजां मोनो जानो ना सबायजों साम'खौनो? ना नारजिखौदो अमाखौदो बांसिन साबसिन मोनो?
आं नोंथां मोन्नैखौबो साबसिन मोनो नारजि अमाखौबो साब सिन मोनो आरो सबाइजों साम'खौबो साबसिन मोनो आरो नोंथां आरो बेनि फ्राय मा होनो सबाइजों अमा गोरान बेखौबो साबसिन मोनो आ रो ना जानो मोदोमफ्रु मोदोमफ्रुनो।
दे होमबा नोंथां समाबो बांबाय जों दोनथ'लायनोसै नामा?
दे नोंथां औ।
अ' अ' दे।